केसेैम आाब
औ
हेल हेल खोनादों ना नोंनिखौ मोजां खोनायाखै खै
हा
नोंनिखौ मोजां खोनायाखै
आं खोनादो
अ आं दासो खोनाबाय आंनिखौ साउन्ड खोनादों नामा माबाफोर
खोनाखै दे
अ
जागाय दो।
माथ' पिकसायाव
पिकखो सायख'दों नोंथाङा
औ। उम।
दे नों साहफलाय
जानायखौ लानोना दावबायनाय लानो
उम दावबायनाय।
जायखि जाया जायगा हमना लानो मा जायगाखो लानो?
हमना ला ओ शिलं -
औ। बुंदो नोंथाङा जायगायाव शिलं जागायदो। खोनादोंना?
औ खोनादों।
जागायदो। उ जागायनोसै होमबा नोंथां।
औ दे।
शिलंआ मोनसे मेघालय रायजोनि सिङाव थानाय मेघालयनि राजथावनि नोंथां।
औ।
बे मोनसे शिलंआ गोबां माने हाजो
ओ।
ओनसोलजों साग्लोबजानाय जायगा।
उम।
बेयाव गोबां गुबुन गुबुन मानसिफोरा माने बेरायनो फैयो आरो
शिलंआव जोङो बेरायजाब थावनाय जायगा मोननैसो
औ जायगानि मुं
औ।
बेयाव नोङ वार्ड सलेक् गिबियावनो शिलं हाबनायनि सिगां मेघालयआव
औ।
बेयाव शिलं हाबनायाव लाइट लुम मोनगोन वाटसलेकआ सिलंआव गोलैया लेकआ मेघालय माने मेघालयखौबो लाजायो।
औ ओमफ्राय इलेगाव जोङो मा मा खालामजायो?
बेलेगाव मोन से बिलो आरो वात फ्लिगा बेयाव मोनसे अरनबारि महरै बेराय ग्रा जिलायग्रा सालि दं। फां लाइफां बिबार बागान बेफोरबायदि दं आरो। बेयाव बिलोआव सोरबाफोर सुबुङा बेरायनो थाङोबा माने नावजों गाखोनानै बिलोआव गिदिंनो हागोन आरो।
औ
बेनि अनगा आरो गोबां जायगाफोर दं लाइटलुम जेरै- शिलं पिक बेफोरबायदि लाइटकर दाउखि बेफोरबायदि जागादों आरो।
उम
बेरायथावना नों नोंथाङा मिथिगौ नामा शिलंनि बागै एसे?
ओ सिलंआव डन भस्क' मिउजियामबो दोङो
औ
एबेयावस जोङो ओ मोनसे ओ कालसारनि बागै मिथियैनो मोनो ट्राइबनि बागै ओमफाय जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियानि मोनसे माबा मिथिनो मोनो आरो ना इयाव होनायदोङो मिउजियामाव ओमफ्राय इ शिलंआव इलिफेन इलिफेन्ट फल होननायबो दोङो। बेयाव गोबां मानसि जेनो ओ बेरायनो थाङो।
औ
उम
जेसे हायो नोंथाङा बर'आवनो बुंनो नाजा जायगानि नामाथ' जिबाबो थागोन नाथाय जायगायाव हाबनाय लोगो लोगो जायगानि बागै माबाफोर बुङोब्ला बर' रावावनो बुंनो नाजा नोंथां।
औ
जेनबा बेयाव दानि बुंबाय नोंथाङा टन बस्क मिउजियाम दङ होननानै बेयाव हाबनो थाखाय मायबाफोर गोनांथि जायो नामा नोंथां?
ओ माने मिउजियाम सिङाव हाबनो
औ
मिउजायाम सिङाव हाबनो पारमिसन लानांगौ मोन जांलै। आं बारा गोसोयाव गैला।
औ
अ स्टुडेन्टफोरखौ आइडि कार्ड नांगो
औ
फ्राय बिदिनो हाबना गोबां नायजायो आरो ना एयाव माबा माबि थानायफोरखौ।
औ औ
बेयाव सिङाव हाबना नायोबा गोबां मा मा दाजेम आगजुफोर नुनो मोनगोन?
बेयाव जोङो ओ बर'नि बर'नि जोंनि गाननाय जोमनायनि बागैबो दोङो। ओमफ्राय हारसाफोरनिबो गाननाय जोमनाय बिदिनो गोबां ओ जोंनि जाथिफोरनि दङ आरो ना नर्थ इस्टनि
औ
गोबां नुनो मोनो। ओमफ्राय बिदिनो मिउजियामाव साइन्सनि बागैबो दंमोन खोमा बिगियाननि बागै
दं। बेयाव आरो एलिफेन्स फलाव थांब्ला मा नुनो मोनगोन नोंथां?
ओ जोङो एलिफेन्ट फलाव थांबा दै बाज्रुम नुनो मोनो।
औ
ओमफ्राय ओ बेरायनो थाखाय जागा दङ आरोना एसे ओ सम थां मोनो
औ
बिदिनो
बेरायना मोजां मोनोबा बेयाव नोंथां
ओं ओमफाय एयाव औ ओ जो-गायगायालाय गुसु मोजां गरम बोथोराव मोजां जायो। ओमफ्राय बे शिलंआव मोनसे चेरि ब्लसम फेस्टिभेलबो जायो।
औ
गोबां मानसियानो बे जायगाखौ नायनो थाङो।
औ जेरैब्ला जों माने फोरबो बेयाव खालि हुथायाव सेले बेयाव माने सलिब्राजोम होननाय दंफांनि बिलाइ बिबारखौ नायनो थाङो आरो ना। बेयाव मोनसे फोरबोबो जाहायो दुब्लि आव नो
बेयाव गोबां माने माबा जायो आरोना
उम
अकेसन मिन्स फेस्टिभेल मा होगोन बेखौ बर आव मा होनोमोन फेस्टिभेलखौ?
फालिथाय
औ फालिथाय जायो जेरै ओ दामनाय देनायनि मोसानाय
औ
बिदिनो गोबां जायो आरो आरो बेरायनोबो जागाया जोबोद समायना मोजां
औ बेयाव आरो ओनसोला हाजोआरि ओनसोलनि थाखाय बोथोरनि बो आरो जेबो थिग माबा गैया आरो ना बोथोरा दसेनो सोलायो अखाबो हानो हायो सान्दुंबो दुंनाय बेयाव
औ बुंनो थाङोबा गरम बोथोर बोथोराव जोबोर मोजां आरो ना जायगाया गुसु थान्दा
औ
उम
बिदिब्ला नोंथां जोंनियाथ जाखिनि रायज्लायनो लागा जों मोनथिनायखिनिखौ बुंबाय।
औ
दा दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
थेंकिउ नोंथां औ औ